नोंथां।
नोंथां नोंथाङा फ फ्रिबाथायायो नोंथांजों आं माने आबाद मावनायनि सायाव एसे सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ कल खालामदोंमोन।
औ नोंथां सावरायनो जागोन दे।
औ आ। नोंथांमोननि ओनसोलथिंहाय बिदिनो मा मानि आबाद मावनाय सोलिगासिनो। दासान्दि।
औ नोंथां दासान्दिथ' दैज्लां बोथोर नालाय जोङो बेनि बेखायनो बांसिन सुबुंफोरखौ माइ आबाद मावनायखौ नुदों आरो। जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो माइज्लिनि गोनांथि जायो जोङो बे माइज्लि खौ थांनाय बोसोराव मावखानाय जा माइ गोग्गो माइ बेखौबो दोनखायो। नङाबोला जोङो बाजाराव मोननाय माइस्लिफोरखौ खौबो लाबोनानै गायफिनाय जायो आरो जोङो बेखौ गिबियावनो लाबोन फनानै फाथोनि बस्था बेयावहाय सोनानै फुख्रियाव सानसे बा साननैनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो आरो- बेनि उनाव बेखौ जोङो बोखांनानै लांदां जायगायाव जोङो थालिर बिलाइजों नङाब्ला थास' बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बियो गुदुं जानानै गाजा बेरनाय बायदि। बेनि उनाव जोङो बेखौ फोनायनि सिगांनो गिबियावनो दुब्लि फोथारखौ मोजाङै हालजों मङाब्ला ट्रेक्टरजों मोजाङै हेवनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव बेखौ जोङो हेवखांनानै- जा गाजा बेरनाय माइ बेखौ जोङो फोथाराव लांनानै मोजाङै आख आखाइजों सारै सारै फोनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बेयो जेब्ला से दान बा से दान एसे बारो अब्ला म माइआ जोङो जौब्ला बेखौ आरोबाव फुफिननाय जायो आरो
अ अ
बेखौ जोङो फुखांनानै गायफिननाय जायो आरो गायनायनि सिगांनो जोङो मोजाङै दुब्लि फोथारखौ फोमोनग्रोनानै लानाय जायो ओ बेनि उनाव जेब्ला मोजाङै हा हाया मोनो अब्ला जोङो आइजोफोरखौ बांसिनै गायनायखौ नुदों आरो आइजोनि अनगायैबो जोङो दानि समाव आथिखाल मुगानि जा गोदान मेचिन माइ गायग्रा ओंखारदोंना बेजोंबो जोङो गायनायखौ नुदों आरो खायसेखौ बेनि उनाव जेब्ला माइखौ गायखाङो अब्ला जोङो थानानै माइ आबादा मोजां जानायनि थाखाय आ जोङो बेवहाय बायदि रासायनारिक हासार जेरैबायदि इउरिया पटास बेफोरखौबो बाहायनाय खौ नुदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो न'खर हासार जेरैबायदि गोबोर हासार बोरमा खि बायदिखौ बोहैनायखौ नुदों आरो बेनि उनाव अब्ला माइआ फिथाइ ओंखारो बा माइआ मोनो अब्ला जोङो बेखौ गोदो जेरै जै हौवाफोरा बेबायदियैनो दासिमबो हानायखौ जोङो नुनो थाङो आरो जोङो आथिखालाव हौवा फोरनि अनगायैबो जोङो आइजोफोरखौबो हाहैनायखौ नुदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो जा गोदान मुगानि माइ हाग्रा मेसिन ओंखारदोंना बेजोंबो जोङो हाहैनायखौ नुदों आरो जेब्ला माइखौ हाखाङो अब्ला जोङो बेखौ न'आव ला लाबोनानै बिखौ ओ नानाय समावबो जों ओ मोसौ हालिजों आङ खायसेखौ नानायखौ नुदों आरो जोङो खायसेखौ ट्रेक्टरजोंबो नानायखौ नुदों आरो आरो जोङो बेनि अनगा गायैबो खायसेखौ जा गोदान मुगानि नाग्रा मेचिन ओ एसे खम सम समावनो जानाय बेखौबो जोङो बाहायनाय खायसेखौ नुदों आरो बेनि उनाव जोङो जेब्ला माइखौ हाखाङो अब्ला बे फोथारखौ जोङो ओरैनो दोननाय जाया जोङो बेवहाय आरोबाव मटर आबाद बा सबाइ आबाद बायदिफोरखौ मावनायखौ नुदों आरो बेनि बेनि अनगायैबो जोङो जेब्ला माइखौ नाखाङो माइखौ हाखाङो जोङो बे नाराखौ मोजाङै एवस्रांजोबनानै बेवहाय जोङो बेसर आबादबो मावनायखौ नुदों आरो जोङो बेसर आबाद मावनाया बो माइ आबाद मावनाय बायदिनो एसे एखे जोङो बेसर आबाद मावनायाव गिबियावनो मोजाङै दुब्लिखौ हेवग्रोनानै लायो बेनि उनाव जात थांनाय बोसोरफोराव बेसर मावदोंब्ला बे बेसरखौबो दोनखानाय जायो नङाब्ला जोङो बाजारनिफ्राय मोननाय गोग्गो बेसर लाबोनानै फो फैनाय जायो आरो बेवहायबो जोङो बेसर आबादा मोजां जानायनि थाखाय जोङो बायदि मुलिफोर बाहायनाय जायो हासारफोरबो आरो बेवहाय आलादा आलादा आलादा मुलि बाहायनाय जायो आरो जों ओ जेल्बा बिबार बारनो हमो अ बेहाय बिबारा मोजां जानायनिबो आदा मुलि होयो आरो जेब्ला फिथाइ ओंखारबोयो अब्ला जोङो बेवहाय फिथाइनिबो एक्सट्रा मुलि होनाय जायो आरो बेनि उनाव जोंओ बेसरनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोनो जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला जोङो बेसरनिफ्राय थावबो मोनो आरो जोङो बे थावखौ फाननानैबो राङारि आंखालखौ सुफुंनो हायो आरो बेसर बायदिखौबो फाननानै जोङो रां आरि हेफाजाब मोननो हायो आरो।
औ नोंगौ।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो दासान्दि मा मा आबाद मावबाय थादों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ। दाथ' माने दैज्लां नालाय बेनि बेनिखायनो जोंनि ओनसोलथिंबो माइ नि आबादानो सोलिगासिनो दों आरो माइ गायनाय आबादा बिदिनो जोङो। सानफ्रोमबो फुं जाब्लानो बयबो गुबुन गामि आरो एबा गामिफोरावनो गामिफोरावबो माने बर' आय जो फोरखौ बिदिनो ओ माइ गायनो थांनाय नुनो मोनो आरो। सोरांब्लानो माने बिस सोरो गुबुननियाव माइ हाजिरा गायनो थांनायखौ नुनो मोनदों आरो बिसोरो जोंनि बर' हारिया बर' हारियाल' नङा गुबुन हारिनि आइजोफोराबो बिदिनो गायो। यो दा दानिया माने गुबुन हारिनि आइजोफोराबो गायनायखौ नुनो मोनो आरो बिसोरबो बिदिनो हाइजिरा हाजिरा गायो गायनानै बिदिनो ओ सानसे सानसे गायब्लाथाय जोंनि बिदि आइजोफोरनि गायनायनि माइ गायनायनि बेसेना जादों सानसे सानसेयाव थामजौ आरो बिदिनो बहाबा बहाबा माने गुबुन जायगाथिंजाय गुबुन गामिफोराव बिदिनो। ओ सोरनाबा सोरनाबा ब्रैजौ सोरनाबा बाजौ बेफोराव लासै। दं आरो बिदिनो जोङो ओं गायनाय जायो माइखौ। आरो हौवाफोरनियाथ' होनब्लाथाय हौवाफोरनिया ब्रैजौ आरो बि सिनि खोथिया ओ खोथिया फुनाय बा हालेवनाय बा बिदिनो आलि खोनाय बेफोरनि बेफोरनि बेसेना बिसिना माने ओ ब्रैजौ आरो। मानोना बिसोरना एसे माने आइजोफोरनिस्राय बा हिनजावफोरनिस्राय बिसोर माने एसे ओ खस्थ'सिन दङ नालाय बिसिनि खामानिया बेनि थाख खायनो बिसोरनिखौ एसे ओ बांसिन होयो आरो। औ बेफोरबायदिनो ओं जोङो माइनि आबादखौ खालामनाय जायो आरो माइनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन आबाद मावनो हायो आरो। आबाद मावो जोङो दा दैज्लाङावहाय ओ बिदिनो लावनि राङालाव, पानिलाव आरो ओ गोखा जेरै भाद केेरेला थिथा केरेला बेफोर बेफोरनिबो आबादखौ आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों आरो आरो ओ बिदिनो पटल, जिंखा लेस्रा, भिन्दि बेफोरनिबो आबाद मावनाय जायो आरो। आरो जों मेसेङावहाय ओ मेसेंआवहाय बेसर सबाय, सिबिं आरो मुला, आलु बेफोरनि आबादखौ मावनाय जायो आरो। औ बिदिनो ओ बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनाय जायो। औ नोंथांमोननिथिंजाय ओ नोंथांमोननिथिंजाय माइ आबाद मावनायनि बेसेनफोरा बा रांफोरा बेसे बेसेबां? थाङो बिदिनो
औ नोंथां ओ माइनि बेसे न बुङोबाथ' माइनि बेसेना माइ लानानै गुबुन-गुबुन जायो आरो ओ बेयो बोसोर लानानै बोसोर जोङो सोलायबाय थानायखौ नुदों आरो खायसे माइआ ओ बबेबा बोसोराव हामा जायोब्ला बियो राङा एसे खम जायो जोङो बांसिन ओ माइनि बेसेनखौ जोङो दाइनजौ नङाब्ला जोङो जेरैबाय दि माइब्रा जोसा बायदिफोरखौ जोंङो ओ से रोजा बा बेनि बांसिन मोननायखौबो जोङो नुदों आरो नों थां आरो जोङो जेब्ला माइ गायो बेवहाय जोङो आइजोफोरनि जा खानसेनि गा गायनाय आजिरा बेखौ जोङो ओ बोसोर लानानै बोसोर ओ जोंनि ओनसोलाव जोङो सोलायो आरो जोङो मबेबा बोसोराव थामजौ बा फैगोन बोसोराव जोङो थामजौनि बारा बिब्दि सोलायलांबाय थानायखौ नुदों आरो नोंथां
औ-औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदो जेरै ओ हालजों हेवोमोन ओ बा दानि मुगायाव जेरै ट्रेक्टर जों हेउवो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माबादि सोलिगासिनो दङ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ ओ दाथ' माने बेफोरबायदि हालजों एवनायखौ हालजों एवनायखौ एसेबां नुनो थांलिया दानाथ' बिदिनो मेसिन बा टेक्टर बेफोरबायदिजों सो ओ सोलिजोबनाय जाबाय नालाय ओ दानि जुगनि मानसिफोराथ' जेसां हागो एसेनो मान माने थाब जानायखौ नायो नालाय बेनिखायनो ओ मेसिनजोंसो हानायखौ नुयो माइफोरखौ आरो जोङो हालेवनो थाखाय बि बिदिनो ट्रेक्टर ओ ट्रेक्टर फोरजोंसो हालेवो बिफोरबायदि जोंसो जोङो बांसिन हालेवो आरो मानोना बयबो उम बिदि हाल हालजों मोसौजों एवनायखौ माने बालांबाय आरो माने थाब जाया नालाय बियो एसे माने गोबावबो आरो खस्थ'बो जायो नालाय बेनि थाखायनो जोङो ट्रेक्टर गारिफोरजोंसो माने बिदि ओ हालेवनायखौ नुनो मोनो आरो बांसिनानो बेफोरबायदिसो सोलिजोब्बाय आरो आथिखालनि जुगाव आथिखालाव
औ नोंथां ओ बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा
औ नोंथां
औ-औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ